औ लोगो मा खबर?
खबरा
आंनाबो मोजांङानो माथो मोजां खौरां खोनादों
मोजां खौरां
औ नोंहा माथो काबादि टिमाव सेलेक्ट जाबायनो?
आं-आं नंङा बिनानावासो
अ नोंनि बिनानावा सोना?
औ दे गोजोननाय थाबाय लोगो।
ए मोजांङानो होमबालाय
औ आंहासो बेखौनो मानि थाखाय गोजोनथाव खौरां खोनाखो सानलाय लांदों।
बेखौनो आङो नोंनि बिनानाव बे खौरांखौनो खोनादोंदोंमोन नालाय ओंखायनो आंङो सोंहरनो साननानै खबर लाहरनो साननानै हरबाय।
औ दे मोजां गोजोननाय मोनबाय। आं खिन्थागोन बिनानावनोबो दाथ' माबायाव थांथ'नाय जायाखै ट्रेनिंनि थाखाय थांबावनांगोन नालाय
ट्रेनिं जाथ'आखै नो
ओहो बेनि थाखाय आरो कल फैबावगोन होननानै बुंदों।
उम ओमफ्राय ओरैनो उन्दैनिफ्राय गेलेखायोमोन नामा नोंसा बिनानावा?
बे औ माबायाव स्कुलाव गेलेयोमोन। बिदिनो स्कुलनिफ्रायनो गेलेनो मोनबाय ओरै
ओमफ्राय ओ काब काबादिनि अनगायै मा मा खेला मा मा गेलेनायफोरखौ गेलेबावो?
खाबादिनि अनगायैथ' बियो माबा गोदोहाय एसे जोलुर गेलेहांदोंमोन। ओमफ्राय जोलुरखौहाय मोननैनि गेजेराव मोनसे सायख'दो होनबाय नालाय ओमफ्राय खाबादिखौनो गेलेनो साबसिन मोनो हिसाबै ओमफ्राय काबादिखौ सायख'नानै दा खाबादिखौ लानानैनो बांसिन गेलेनाय जाबाय आरोना बिनि सायावनो बांसिन। सोलोंथाइबो लानाय बायदि जाबाय कता ओ कतिं कचिं लाबाय माबाय। ओमफ्राय बेनि थाखायनो दा काबादि हाजोआव दा माबानो मोनबाय आरो। सायख' जानानै दा आरोबाव औ गोजौ सोलोंथाइ लाहैबावनांगौ जाहाथे ओ नेसनेल थाखो बेफोरावहाय बाहागो लानो मोनो।
औ माहारियारि थाखोआव गेलेहैनो मोनब्लाथाय बिराद मोजां जायो आरोना।
औ
साख्रि बाख्रिनिबो आथिखालावथ' खेला गेलेमुजोंनो साख्रि बाख्रिनिबो खाबुफोरा माथो गोबां दंसै।
औ दङ दङ लोगोसे आरो सोलोंथाइखौ फरमेल इजुकेसन खौ लाफालांनो हायोबाथ' एसे मोजां रेंनिखौनो मोनहैयो। साख्रि बाख्रियाबो दा गोबां सम होनो हागोन गेलेनायजों लोगोसे सोलोंथाइखौ माबोरै लालांबाय थानो हागोन। बारा नारसिनथाय होला गावनि
गावनि सायावसै औ।
ओरैनो मोजाङानोथ' आरो फरायनायखौबो जुदि लांफाबाय थानो हायोबा इउनाव गोबांथार खाबुफोरखौ मोननो हागोन साख्रिनि बाख्रियावनो होन आरो गुबुन गुबुन बिथिङावनो गासिबो खाबुफोरखौ मोजाङैनो मोननो हागोन।
औ
आरो ओरैनोथ' आथिखालाव सरकारनिफ्राय गेलेगिरिफोरनो अनसुंथाइखौ होखायोना।
खोनायाखै लोगो
ए गेलेगिरिफोरनो अनसुंथाइ होखायोना सरखारनिफ्रायबो एसे एनैखौथ'।
औ औ मोनो।
औ नोंनाबो मोनबाय थायोना नोंनाबो बिनानावा?
मोनो।
उम बेसेबां बेसेबांसो मोनो आरैनो?
ओ मोननाया जिबा नैजि बेफोर-बेफोरबायदि जायो आरो।
ओ मोजाङानो ना जुदि दान सेयावनो जुदि जिबा रोजा नैजिरोजासो अनसुंथाइ मोनोबा बा स्कुलारसिप मोनोबा बेथ' गोबां खामानियावनो सोलियो गावनि ओ थांलाय फैलाय प्रेक्टिसनि आरो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लानो हायोना।
औ आरो माखासे खेला गेलेनायनि गान्नाय जोमनायाथ' गावसोरनो
हरखायोनो
औ औ जोंनि गेजेरावबो दंसैना गोबां मुंदांखा गेले गेलेगिरिफोर
औ बिथांमोनहाथ' गेलनायनि गेजेरजोंनो गोबां
औ
साख्रि बाख्रिबो मोनो हाबाय
ओम आगोलनि बायदिथ' गोदोनि बायदि नंला दा गोदो बिदिनो गेलेमु बिथिङाव थांनाय बा मोसानाय बेफोराव थांनायखौ एसे नासयनाय बायदि खालामोमोन नालाय आथिखालावथ' दा बेफोर गैलायानो होनजायो बयबो थुलुंगासो होयो माथो दा
औ औ दा मोजां जाबाय समाबो गासिबो बिथिङावनो हेलौ
औ बुं दे
औ एसे माने खोनाया खोनाया जादों नालाय ओंखायनो माबाफिनबाय थानांदो औ ए दानि समा मोजांथार होनदां सोलोंथाइ लानायावबाबो स्कलारशिपनि आरो गोबां मानि बे होजैना दाना बेसेन नाङि गोबां गिदिर गिदिर साख्रिफोरनि आनजाद लिरनो थाखायबो गोदोनि समावथ' मानि साख्रि लानांगौ होनबानो मानि जिंगा सिनायसो फैयोमोन आरो निखावरि मानसि नालाय मा साख्रि लानो हानो बेफोरबायदि साननाय फैलाय लाङोमोन ना नि समावहाय साख्रि लानो थाखाय औ रां रुफा खरसा खालामग्रोनांगौ बेफोरबायदि साननाय दंमोन।
गोदोनि गोदोनि जुगाथ' बहा एखे थाबाय थानो दाथ' आरो जुगा एसे सोलायबाय मानसिफोरनि साननाय हनायाबो एसे सोलायबाय होननानैनो बुंनांगोन मानो होमबा दा बयबो गोरों गोरा जाजोब्बाय गोदोनि बायदि फरायनाय लिरनाय खम गैलिया दानाथ' आरो नों ओ सरखारफ्राबो गोबां खाबुफोर होयोना जेरैहाय नै उन्दै उन्दैनिफ्रायनो जेन'बा देरजासिम जिब्रै बोसोर बा जिदाइन बोसोरसिम आथिखालावथ' लिरनाय फरायनाया फ्रि फ्रियावनो मोनो सोलोंथाइखौ आरो लोगोसे जानाय लोंनाय फरायसालियानो हरखासै आरो गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै खाथा फावथेन बिजाबफोराथ' आरो स्कुलावनो मोनसै नालाय बेनि थाखायनो आथिखालाव बयबो रोंजोब्बायानो होनागोन बिमा-बिफाफ्रा नङाबालाय गोदोनि समाव रां-रुफा गैयिनि थाखाय जानाय लोंनाय आंखालनि थाखायनो फरायसालियाव हगार हरनो हायामोन नालाय आरो फरायसालिफ्राबो खाथि-खालायाव थायामोन गोजान-गोजान नावमोन आरो सोलोंथाइ लानायफ्राबो खम नालाय फोरोंगिरिफ्राबो गैया जायोमोन बिनिखायनो सोलोंथाइ लानायाव सिगांनि समाव बिराद मा होनो जेंना होनांगोन आरो ना।
औ दा जोबोद मोजां गामियावनो दा फरायसालि थाबाय आरो लोगोसेनो स्कुलावनो मिड दे मिल मोननाय हिसाबै न'खराव जुदि एसे आंखाल गोनांबाबो बे स्कुलावनो लानो मोनबाय आरो सानसेनि ओंखामखौथ' मोनजाबायानो बुंज जायो। फरायसायाबो बेनि थाखायनो। दा फरायनोबो गथ'साफोराबो थांनो लुबैनाय जायो।
नोंगौ
उम
कुलावनो।
आरो दाथ' बिदि सोलोंथाइ लानायनिल' फसंथानबो गैलाना। खेला गेलेनाय गेलेमु बिदिनिबो फसंथानफ्राथ' गोबां जिल्लाफ्रावनो माने गावबा गाव जिल्लाफ्रावनो मोनसे मोनसे थाखासै नङा होमबा? हस्टेलफोर बादि दोननानै फोरोंथायाइ होनाया।
औ औ
बेफोराव जुदि सेलेक्ट जानानै थाहैनानै जुदि सोलोंनो मोनोब्ला एसे जौगासिनगौ बायदि मोनो आं।
औ बेखौ दा जोंनि गामि ओनसोलनि माखासे गोरों गोरा एबा दायथ' गोनां सुबुंफोराबो बेफोरखौहाय ओ फ'रायसाफोरखौ जोंनि गथ'फोरखौहाय एसे नायनानै जाय फोरबायदिया बे ओ गेलेमुआव मोजां एबा दस्रा बिथिङावनो जायफोरा रोंगौथि दङ बेफोरखौ जोंबो बासिनानैहाय बिसोरनि थाखाय माबाफोर राहा खालामनो हायोबा जों जोबोद मोजां जागोन जोंनि समाजानो जौगागोन जोंनि गामियानो जौगागोन आरो बिसोरखौ नुनानै गुबुन गथ'साफोराबो आरोबाव थुलुंगाखांगोन बिसोरबायदिनो
मावलांनायालाय आरो बे गामिनि क्लाबफोर थायोना लाइमोन सेंग्राफोर सिख्लाफोरा जेरै ज' जानानै मोनसे हानजा दानानै गामि खौ सोलायहोनाय समाज सोलायनायाव खामानि मावो बिथांमोनहाबो आथिखाल नुनो मोनदों गेलेमु बिथिङावबो गोबां ओ मा होनो गोसो होदों। जांख्रिखांनाय लाबोनायखौ जेरै गामियावनो गुबुन गुबुन रोखोमनि खेला दुला गेलेनायफोरनि बादायलायनायखौ होयो उन्दै उन्दै गथ'फोरनो बेफोरजोंबो गथ'फोरनि साहसआ गोरा जायो आरो। आरो बिदिनो मोसानाय बिथिङावबो जेरै बादायलायनाय होनाय थुनलाइ बिथिङावबो बेफोर खामानि हाबाफारिफोर लानायफोरखौ नुनो मोनदों आथिखालाव।
औ बेफोरो जोबोद मोजां जादों जोंनि माखासे गोरों गोरा लाइमोनफोरा जि बेफोरबायदि सानखां सानखांनो रोंदों सानखांनानै आरो
औ
बेफोरबायदि बादायलायनाय खुंदों मावबादा होदों बेफोरजों गोबां गथ'साफोर मानो जायफोरा मानि गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो माने बुं बुंफ्रुनानै लानो हायामोन बिमा बिफानि सिगाङाव कि आं बेबायदि खालामनो लुबैयो बेखौ सोलोंनो लुबैदों बिसोरनि थाखाय गोबां मोजां जादों बिसोर बिसोरो बे मावबादानि गेजेरजों गावसिनि रोंगौथिखौ आरो बांहोबावनो हादों बेनि थाखाय जोङो लाइमोनफोरखौबो बाख्नायनांगोन
नोंगौ आरो बे ओ आथिखालाव नुनो मोनगासिनो दं आण्डार थार्टिन बे जिथाम बोसोर बैसोनि सिङाव थानाय जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया गोबां ओ मुंदांखा बायदियानो होनांगोन बिनिफ्रायबो गोबां मोजां मोजां गेलेगिरि उन्दै उन्दै गथ' फोरा से सेलेक जादों बा सायख'जानानै खाबु मोनदों। गुबुन गुबुन मोजां मोजां जौ जौगाखां ओ हान्जाफ्राव गेलेमु हान्जा बा जोलुर गेलेग्रा हान्जाफोराव थानानै गेलेनो खाबु मोननायखौबो नुनो मोन्दों माथो।
औ नोंगौ नोंथां नुनो मोनदों बेफोर
उनाव उनाव सावरायलायबावसै ना दे बिनानावा मोजाङै मोजांनो देरहासार जालांनो हाथों बेनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामाबनाय थाबाय दोनथ'बाय दे।